अ खोनादोना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथांसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो ना नोंथां।
औ नोंथां। आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों आं नोंथांजों जोंनि दोरोङारि ओ बैसागुनि गोदोनिफ्रायनो माबोरै सोलिबोदोंमोन बेखौ सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथांजों आं दान्दिसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां ओ
गोदोनिफ्रायनो जोङो बैसागुखौ बा बर'माहारिया बैसागुखौ गोदोनिफ्रायनो ओ माबोरै खुंबोदोंमोन होनोब्ला जोंहा बैसागुखौ गासै दा सान स्नि खुंनाय जायो नोंथां ओमफ्राय जों बेखौ मोननै रो रोखोमै ओं मोननै रोखोमै खुंनाय जायो नोंथां। ओ गिबियावनो जोङो सैत्र' दाननि जोबथि खालार खालि जोङो ओ मोसौ बैसागु हिसाबौ खुंनाय जायो नोंथां। आरो जोङो मोसौ बैसागुखौ माबोरै बुंङो होनोब्ला नोंथां जोङो गिबियावनो मोसौ बैसागुआव गोनां जानाय बायदि मुवा बेसाद जेरै हालदै, लाव ओमफ्राय फान्थाव बेबायदिनो दिग्लि लथि बायदि आरो थाराय बेफोरखौ जोङो मोखोना बिलाइफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोयो आरो नोंथां। ओमफाय जोङो जिखालि जोङो औ जिखालि जोङो बैसागुखौ खुंगोन बैखालि जोङो ओ जोङो सिगाङावनो सानसे सिगाङावनो बुथुमनानै लाबनाय बायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोनसे आयजेंआवनो ज'मायै
औ
नाय जायो। थिखौ जोंङो खान आरो खायसेखौ जोङो खानानै बेखौ जोङो सुनाय जायो आरो नोंथां माला सुनायाव जोङो औवा नि थेेंअल लानाय जायो औवानि थेंगलाव जोङो फानथावखौ ए से लावखौ एसे थारखौ एसे बेफोरबायदिनो सुनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
मोसौ बैसागु गलियाव इसिङाव थाग्रा न'नि उखुमफोराव जोङो नानै होनाय जायो आरो नोंथां आरो लोगो
औ नंगौ।
नोंथां बेजों लोगोसे नोंथां जोङो ओ मोसौ बै ओ मोनसे रोखोमनि जोङो रं फोननाय जायो ओ बे रंखौ जोङो खान्थानि हांगार नङाब्लाबो सिगां गोदोनि दिनाव जों नुबोनायाव जोङो बेटारिनि ओ जिथु गोसोम गोसोम थायो। बैखौ जोङो जानाय थावजों थाव गुबैजों लगायनानै जोङो बेखौ मोनसे औवानि हासुं बानायनानै जोङो ओ मोसौनि मोदोमाव फोननाय जायो आरो नोंथां। बे औ मोसौनिबो मोदोमाव फोननायनि ओ मोनसे गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय मोनसे ओ हुदा दङ। बा राव दङ मा ओ जोंङो बे गोसोमखौ होनोब्ला मोसौनि बि खुंङाव बे गोसोमखौ फुनोब्ला माने ओ मोसाफ्रा ओ बेखौ मोसा होननानै गियो होननानै जोङो एसे मोनथिनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंहा बे औ नोंथां। बेफोरखौ खालामखांनायनि उनाव जोंङो मोसौ बैसागु खालि जोंङो ओ मोनसे मेथाइ खनो बे जाबाय ओ लाव जा फान्थाव जा बेफोरबादि मोनसे मेथाइ खनो आरो नोंथां। बेनि अखानायै जोंङो ओ बैसाग दाननि से खालार खालि जोंङो ओ मानसि बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो बे बैसाग दाननि से- खालार खालि जोंङो ओ गेदेरखौ उन्दैफोरा खुलुमनाय आरो ओ उन्दैखौ ओ बोर होनाय बे खान्थिखौ जोङो बानायनाय जायो आरो नों
औ नंगौ थारैनो।
बिब्दिनो जोंङो ओं बिब्दिनो जोंङो बैसाग दाननि नै खालारनिफ्राय जोंङो ओ खाम सिफुं सेरजा जथा- बेफोरबादि बर' हारिनि दामजुफोरखौ लानानै जोंङो ओ गामि-गामि रंजानाय जायो आरो नोंथां बेवहाय बोराय बुरै बिदिनो ओ गथ' गथाय हाय गासैबो सेंग्रा सिख्ला ज'- ज' ओंखारनानै जोंङो रंजानाय जायो आरो नोंथां आरो बेबादिनो जोङो सानसिनिसिम औ सान सनिसिम जोंङो बैसागु फोरबोखौ खुङै-खुङै जोंङो ओ‌ जोब नाय फारसे जोंना लावखार ओंखाम जानाय बे हाबाखौ लानाय जायो आरो नोंथां।
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
आरो जोंनि बैसाग दाननि जोबनाय खालार- खालि जोंङो मोनसे फोरबो खुङो जायखौ जोंङो ओ बैसागु बिदाय फांसन बा बैसागु बिदाय खालामनाय जायो आरो नोंथां बे बैसागु बिदायाव जोंहा गोबां औ गोबां गामिनि रोंगौ रोंनानै थानाय गथ'फोरनि टेलेन्टखौ जोंङो बेयाव नायनाय जायो आरो नोंथां बेवहाय खारनाय बादायलायनाय औ नोंथां। बेयाव खारनाय बादायलायनाय बारनायानो जा औ मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरबादिनो दामनाय बायदिखौ जोंङो खुंनाय जायो आरो नोंथां। बेबादिनो जोंङो औ बैसागु फोरबोखौ खुंलांनाय जायो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां नोंथांङा बैसागु फोरबो खौ गोदोनिफ्रायनो माबोरै खुंबोदोंमोन एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ जागोन दे अब्ला नोंथां अब्ला नों नोंथांङा बुंलांनाय बायदिनो आरोना जों जिहेथु जोंङो गामियावनो जोनोम मोननानै बेयावनो देरबो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंङो जों आं मिथिनाय बायदिब्ला जोंहा आवगायाव एबा गोदोआव जोंहा बैसागुखौ दान मोनसेया लासेै खुङोमोन होननानै खोनानो मोनदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ बिब्दिनो जोंहा गिबियाव जेरै मोसौ बैसागो बेनि उनाव जोंहा मानसि बैसागो अमानि बैसागो सैमानि बायदि आरोना नोंथां औ नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा बैसागु खमैबा खम स्नि सानल' नुयो आरो नोंथां स्नि सान खुंनाय।
औ नोंथां औ।
औ दा नोंथांङा दोहाय बुंनो‌ नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जोंहा मोसौ बैसागोखौ सैथो दाननि एबा
औ-औ
जोबथा खालारखालि जोंहा खुङो नालाय नोंथां
औ नोंथां औ
औ बिदिनो नोंथांमोना इदिनो जोहा मोसौखौ गिबियाव थुखैनो थाखाय जोंहा दैमा बायदि एबा दैसायाव जोंहा लांग्रााय जायो आरो ना थां
औ नोंथां औ।
आरो जोंहा बेयाव मोसौखौ थुखैनायाव गोबां बायदिसिना नेम दं जायखौ नोंथांङा दहाय बुंखांलांबाय। आरो जोंहा मोसौखौ जि थुखैनाय समाव जि जोंहा जि बिलाइजों एबा जारि बिलाइ बिफांखौ जों लानानै बुस्रुबनाय जायो आरोना जाय मोसौनि सायाव जायखौ जोङो दिगलि लि दिग्लि लिटि थाराय ओ खासि हाग्रा औ ओमफ्राय रायदों रायदों बिलाइ बायदि आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेफोरखौ मोसौनो बा माने खोनानो मोननाय बायदिब्ला बेफोर बिलाइ खौ जेब्ला बे जोबथि सानखालि जेब्ला एबा बुस्राबनानै जोंहा थुखैयोब्ला मोसौ बायदिफोरा जे बेमार आजा आरा बेराम आजार जाया होननानै खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां औ आरो जोंहा बे खालिनो जोंहा मोसौखौ एबा उदाङै जे जोंहा गांसो बारि दं नालाय बेयाव उदाङै हेगारना होनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ नोंगौ
आरो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि जोंहा मोसौखौ थुखैखांनाय उनाव जोंहा जि फोथा फोननाय जायो जायखौ जोङो हांगारजों जानाय बेसरनि थावजों जोंहा लगायनानै जोंहा फोननाय जायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
बेखौ गोदोनि जे आजै आजौमोननि बायिब्ला जे जोंहा जि मोसौखौ थुखैनानै जोंहा जि गांसो बारियाव हगारनानै एबा उदाङै हैनाय जायो नालाय नोंथां बेयाव जाहाथे मोसा मुफुर सियालफोरा बिसोरखौ नुनानै बाग्दावथों एबा गिखांथों होननानै फोननाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ नोंगौ
आरो जोंहा बे सानखालि जोंहा मोनायाव मोसौखौ जि जोंहा बरायो आरो नोंथां जेराव जोंहा बिसोरनि थाखाय सि गोदान एबा जायखौ जों फागा होन ना नोंथां
औ नोंथां औ नोंगौ नोंगौ
बेखौ लाबोनानै जोंहा गय जरा फाथै जरा बायदियाव जोंहा लाइ बिलाइ गांसोआव लानानै जोंहा खायफाया थगि जेरै गाजि नारेंखल बायदि फिथाइ सामथायाइ आरिमु होयो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बायदिखौ जोङो आरो बे बिसोरनि जे लाबोनाय जे सि गोदान एा फाराखौ जोंहा दालायाव दोननानै जों मोसौखौ सिगांनिफ्राय जोंहा गिसिबजों बरायनानै गलि एबा बिसिनि थाग्रा न'आव सोननाय जायो नोंथां औ औ आरो बिब्दिनो सेखांना जोंहा बे मोसौखौ जोंहा बे गावसोरनि सि जि गोदान लाबोनाय बेखौ गानहोनानै जोङो सुबुं माहारिया खुलुमो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
आरो बिनि अखानायै जोंहा जि बैसागोनि जि सेथि खालार जायखौ जोङो बोसोर एबा बे सानखालिसो बे सानखालिखौसो जोंहा बोसोर गोदान होन नालाय थां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
बेयाव जोंहा बैयै बोसोर गोदानाव जोंहा गाननो थाखाय जे लाबोनाय जे सि गोदान जायखौ जोङो आर'नाइ दख'ना बायदि गामसा बायदि आरो ना नोंथां औ बायदिखौ जों औ बायदिखौ जोङो दुगैस्रां लोबस्रां गानना जोंहा गामिनि जे मानाव गेदेर एबा जोंनि सै देरसिन एबा गुन गोनांसिन सुबुं जेनबा आबौ आयं बायदिमोनखौ जोंहा मान बावहैनाय जायो आरो ना आर'नाइ गांसे लानानै। बायदि बरायना जोंहा खुलुमनाय जायो। औ आरो बेनि जोंहा अखानायै जोंहा ज नैथि खालार खालि जोंहा मानसि बैसागु जायो नालाय नोंथां
औ नोंथां औ
औ बे खालि जोंहा मोसानो थाखाय जोंहा मोसानो थाखाय जोंहा गोबां दामजु लांफानाय जायो आरो नोंथां जेराव जोंहा गिबिय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा गंगना, हारमुनि बायदि आरो नोंथां औ बिब्दिनो नोंथां बुंनाय ब बिदिनो जोंहा बैसागु स्नि सान फालियो नालाय जोंहा बे स्नि सानाव खाथि खालानि गामि एबा गोजान गोजान जायगायावबो जोङो थाङो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथांनिखौ
बिदिनो जोंहा मोसानो थांनानै एबा मागिनानै जोंहा जि मोनबोनाय रां आरो माइरं बायदिबो जोङो गामिनि थान एबा जि खायफानि एबा सोरबा सासेनि न'आव जोंहा ज' दोनथुमनाय जायो। आरो नोंथां औ औ आरो बिब्दिनो जोंहा बैसागु जोबखांनायनि एबा बिनि साननै सानथाम उनाव जोंहा जि नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा लावखार ओंखाम जाया जानाय जायो नालाय नोंथां माने बेयाव जोंहा लाखारा ओंखाम जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे जोंनि जि बैसागु जि नासयलायनाय बायदि दुखु बायदिफोरा गोजानाव जानगारलांथों एबा गोजामनि बाथ्राखौ बाव बारनानै गोदान बोसोराव एबा बरायनाय एबा मोजाङै जि थांदों बिनि थाखाय मोखां नायलाय नायलाय लावखार ओंखाम जानाय जायो। आरो नोंथां ओ नाथाय आथिखालनि आथिखालनि जि सोलिबाय थानाय बेयाव दा गोबाङानो जि जोंनि हारिनि दामजु बे बेफोरखौ जोंहा दामनो गारनो हमबाय जेरै जों खायफाया इलेकट्रनिक जेरै बायदिखौसोबो दामनाय नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
अब्ला नोंथां जोंनाबोथ' समा साबायगोन नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ समाथ' जाबाय नोंथां
औ नोंथांसिम गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आङो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै बा सावरायनो मोननानै नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथां औ नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां